हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादो दे।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ'?
आं ओरैनो जिरायना दंथ'यो नोंथां।
औ। आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ।
नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनैयो दोरोङारि ओंख्रि एबा खाजाफोरनि बागै नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सरायनो हागोन दे नोंथां।
औ नोंथाङा बिदिब्ला जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ एसे फोरमायना होदो ।
औ जागोन नोंथां
औ
औ जोंनि बर'नि जि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला ओ अनला दाउ सबाय साम'
औ।
नारजि अमा जे नाफाम बेखौनो होननानै मिथिनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ
बिदिब्लामोन औ औ
औ बुंलाय नोंथाङा
बिदिब्ला बे नोंथाङा दि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि मुंफोरखौ बुंबाय बेफोरखौबो माने माबायदि संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागौमोन ना?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ औ
जोङो ओ सबायजों साम' संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो साम'खौ जोङो दैमा बा दैसा बा बबेबा ज फुख्रिफोरनिफ्राय जोङो खन्नानै लायनाय जायो। जोङो मा होनो बे साम'-दानायखौ जोङो फुख्रियाव बांसिन फुख्रियाव मोननाय जायो आ रो ओमफ्राय बिदि सामु' ओ सामु' गोलावखौ बिदि खौ दैमाफोराव बा दैसाफोराव बांसिन मोनो। बिनिफ्राय जोङो साम'खौ खन्ना लाबोनानै ओ बिदिनो न'आव सोमनानै दोनफैबाय हरसे बा हरनै बिदिनो सोमनानै जो दैयाव सोमनानै दोनो बिनि उनाव जोङो जे दिनखालि जागोन बेदिनखालि जोङो साम'खौ दैनिफ्राय बोखांनानै बिदिनो ओ फुुंङावहाय दैनो बोखांनानै सुनानै दोननाय जायो। बिदिनो बाबेबा मोन से खादा बा माबा मोनसे सान्द्रिफोरावल' लखबनानै दोनबाय आरो। बेनि उनावहाय जोङो साम'नि दाखोनखौ जोङो गाननाय जायो बेनि उनाव दानायखौ जोङो दानस'नाय जायो आ रो ।दानस'खांनायनि उनाव जोङो खौ मोनसे खादा बा जिखुनु माबा मोनसे आइजेंआवनो जों लानानै बेखौ संख्रै बा लेबु होनानै मोदजाङै हुनानै लानाय जायो जाहा थे बिनि मैलाया म मैलाया मोजां खारो बिद दि बुंनानै जों संख्रि बा लेबुखौ होनाय जायो आरो। बेनि उनाव बेखौ जों हुखांनाय बेनि उनाव जोङो बेखो ओ सुनानै लाबाय सुखांनायनि उनावहाय मा होनो सोरबा बायदिया रेसे रुगारनानै गारो बा सोरबाबायदिया आरो मोदजाङै थाव होनानै एवफ्रामग्रोनानै लायो आरो। ओमफाय बे एवफ्रामखांनानै जोङो जों साम' जों जो लोगोसे सबाय संनोब्ला सबायखो जोङो गिबियावनो रुग्रोनानै लाबाय बा माबा मोनसे मैगं फोरजों संनोबाबो जों ओ बिदिनो साम' एवफ्रामखांनायनि उनाव होसननाय जाबाय आरो।औ
दा सबायखौ औ ओं नोंथाङा मा बुंदोंमोन? सबाइखौ माने खारैजों संनाय जायो होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन ना
औ
औ औ बिदिब्ला अनलाजों दाउफोरखौबो माबायदि संनाय जायो एसे नोंथाङा फोरमायदो नामा
औ फोरमायनो हागोन नोंथां जोङो अनलाजों दाउ संनोब्लाथाय जोङो गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनाय जायो दसे सम जों बेखो माइरं खौ रुइैनो थाखाय सोमनानै लाग्रोबाय बेनि उनाव जोङो बे दैनिफ्राय ओ‌‌ सुखांनानै दोननाय जायो ओमफाय सुनानै बिदिनो अ उलार बा दिंखि बा सोरबा बायदिया ग्रेइन्दारफोरावहाय माबा देनानै लायो आरो
औ
बिदिनो नोङो दाउखौ दाउखौ जोङो गिबियावनो एवफ्रामग्रोनानै लाबाय उम एवखांनानै जोङो
जेला दै होगोन जोङो दै होनानै गोदौगोन अब्लानिया जोङो खारै होनानै बे अन खोनादों ना नोंथाङा
औ नोंथां औ नोंथां नो आङो
औ बेनिफ्राय नोंथाङा जे आरो नाफाम ओ नाफामजों मा मा जा जेनेबा नाफामखौ जों माजों माजों जानाय जायो बेनि बागै मिथिगौ नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
औ नाव‌ नाफामखौ जोङो माजों माजों जायो होननानै बुङोब्लाथ' आङो थास' बिथुरिफोरजों जायो होननानै मिथिगौ आरो ओरैनो गोजाबो जा जायो होननानै मिथिगौ। आरो आङो एफा बिदि माने माजों माजों जायो आं बेखौ‌ बारा मिथिस्लाबा आरो नोंथाङा एसे फोरमायना हो दो‌ आरो नोंथाङा माने नाफामखौ माबायदि बानायो बेखौबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ औ।
नाफाम नाफामखौ जों बानायनोबाथाय बिदिनो गिबियावनो जोङो नाखौ फोराननानै लाग्रोनाय जायो आरो। बिदिनो सोरबा बायदिया ना फिथिख्रि ना मावा जेरै ना सें गोरि बोथिया बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोम नि नानि बानायनाय जायो आरो नाफामखौ। ओं बिदिनो जों गिबियाव नाखौ एसे मोजाङैनो रानहोबाय बेखौ फोरनानै लाग्रोबाय फोर रान खांनायनि उनाव जेब्ला रानो अब्ला जों बेखौ बिदिनो थास'नि बिसंखौ होनाय जायो। बे नाफामाव माने नांगौ जखानि मुरथि जोङो नायनानै थास' बिसंखौ होनाय जायो आरो। जे बे एसे सिदोब जाजोसिमखौ होनाय जायो। बिदिनो जों बेखौ एसे गुन्दै जाजासिम देनानै लाबाय देखांनायनि उनावहाय ओ औवानि हासुङाव सोनानै दोननाय जायो आरो। सोरबा बायदिया ओ भयाम बेबो भयामावबो सोनानै दोनो। जों आरो बांसिन आं माने खोनानाय मथे बा मिथिनाय मुथेयो दे आरो नाफामखौ औवानि हासुङाव सोनानै दोनोब्ला बांसिन मोजां जायो बा बिनि मोदोमनाया मोजांसिन जायो बिदि होननानै बुङो आरो।
औ।
बे हासुङाव सोनानै दोननायाव आरो जोङो बिदिनो बिखौ नारसो नारसो सोनानै दोनबाय सोनानै दोनखांनायनि उनावहाय आरो बिनि सायाव जोङो थालिर बिलाइ गोरानखौ जों होथेबाय बिनि उनाव हाथ'फ्ला जायो बा हा जायो बेखौ जों आरोबाव थफ्ला बानायनानै सायाव होथेनानै दोनबावो आरो। बिनि सायाव आरोबाव जोङो प्ला थिगै होथेनानै ओरैहाय मोजां गोरा खानानै दोननाय जायो जाहाथे बेयाव सिङाव बार हाबनो हाया बार हाबोब्ला जोंहा गोखा जायो बा मुसियो होननानै बुङो आरो।
औ।
बिनिखायनो माने जाहाथे बार हाबनो हाया बेखौ बिदि खाथेना दोननाय जायो । आमफ्राय आरो बे खौ जोङो जानाय होनोब्ला बे सोरबा बायदिया से मासनि उनाव बा नै मासनि उनाव बेबायदिनो बेखौ जेब्लानो जायो अब्लानो बेखौ जोङो संनानै जासिगोन आरो
औ।
औ।
आरो जोंना माबा ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' आरो नार्जिजों अमाखौबो जोङो मिथिगौ। बिदिब्ला नारजि जों अमाखौबो माबायदि संनाय जायो बेखौबो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ।
ओ आं बेखौ फोरमायनायनि सिगां नोंथांनियाव आङो मोनसे सोंलु सोंनि । नोंथाङा दहाय होनदोंमोन दे थास बिथरि जोबोर नाफाम खौ जानाय जायो होननानै बेनिफ्राय आरो। बाव आरो थास खौ जोङो ओ ओरैनो आरोबाव थासखौ जों मा माजों जाबावनाय जायो बा बे थासनि जों मा मा बाहागो खौ जानाय जायो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ जोङो थास बिथरिखौ जानाय होनोब्लाथ जोङो थास बिथरिखौ ना गोरानजोंबो जानो हायो ना गोथांजोंबो आरो फिसाफोरजोंबो गिदिर फोरजोंबो जानो हायो। आरो जोङो बिथरिखौ मानो अमा बेदरफोरजोंबो जानो हायो दाउ बेदरफोरजोंबो जानो हायो । आरो बिदिनो थास बिथरिखौ आरो जोङो बेयावहाय माननाय जायो नालाय बेयाव जोङो गो खै होनांगौ जायो खायसे बा होयो बिलाहिफोर होयो खायसेबा मैथाफोर बेफोरबायदिफोर होनानै जोङो संनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो खायसेया गोबां बेलेग बेलेग रोखोम रोखोमनि नारें फोरबो होनो हानाय आरो जोङो थासखौ मा मा एबा माबोरै मोनो होनोब्ला थासआ जोंना हाग्रायाव ओरैनो रजयोबो। माने बेदरजों रजयो आरो। आरो खाय एबा जोङो नआव गायनो हायो जेरै थासनि जोङो गास गासैबो माने बाहागोखौ एबा अंगखौनो जानो हायो जेरै थास सनि बेदरफोरखौ जोङो ओंख्रि संनानै बेफोरबायदि जानो हायो थासनि बेदरफोरखौ जोङो माने दाउफोरजों नाफोरजों सबजोंबो जानो हायो आरो फारसेथिंहाय थासनि आइथिं बेयो जाहैबाय आथिंखौबो जोङो माने ओंख्रि जानो हायो फाजा जानो हायो गोबां गोबां माने रोखोमनि जानो हायो आरो थासआ जाहैबाय बिथ बिथुरि बेखौबो दयो नोंथांजों रायलायखांबाय थास बिथरि खौ जोङो नाफामजोंबो जायो ना गोरानजोंबो जायो होननानै आरो थास'आ जाहैबाय बिबारबो बिबार बारो नालाय थास'नि बिबारखौबो जोङो जानो हायो जेरै थास' बिबारखौ अमाजोंबो नाजोंबो बेखौबो सबबो माने सबो मान थास'नि पार्टसआ माने जाजायो आरो बाह बाहागोआ बेफोरबायदिनो आरो
औ औ
बिदिब्ला माने दहायनि नोंथाङा आव आङो औ खोनादों नोंथां नोंथांनाव दानि आङो सोंलु मोनसे सोंदोंमोन नारजिजों अमाखौ औ बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ नार्जिजों अमा होनोब्ला जोङो गिबियावनो नारजिखौ ओ सोमनानै लाग्रोनाय जायो दैयाव बेखौ जोङो हरसे सिगां स सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो बेखौ सोमखांनायनि उनाव अखानायै जोङो बेखौ सु सुखांबाय दैनिफ्राय सुनानै बिनि उनाव जोङो बे नारजिखौ खारै होनानै एवग्रोनाय जायो आरो गिबियावनो ओ जोङो बेखौ उनाव नारजिखौ जोङो अमा बेदरजों जागोनब्लाथाय जोङो बे अमाखौ एवफ्रामनानै उनावहाय नार्जिया जेथिया मोनगोन ना मोनखांनायनि उनाव जोङो बे अमा बेदरखौ होनाय जायो आरो ओ सोरबा सोरबा माने आङो नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव माबा नारजिजों नाफामबो जानायखौ आं नुनो मोनो नोंथां
औ औ नोंथां
औ बिदिनो नारजि संनो थाखाय गोबां खारै नांगौ जायो आरो माने खारैनि गोनांथिथार नार्जि संनोब्लाथाय
औ औ
दे होमबा नोंथां जोंना समा
औ नोंथां नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ
औ दे नोंथां